खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों खोनादों अब्ला बिदिब्ला नोंथां जोंबो। मोनसे टपिक लानानै आयदा लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां? औ आइडाया जाहैबाय दाउ सायाव लानानै सावरायनोसै ना नोंथां?
आदसा दावबायनायनि सायाव ना नोंथां?
दावबायनायनि सायाव ओं नोंथां जागोन ना नोंथां? अब्ला जोंनि ओनसोलनि सोमोन्दै आंङो बुंना बुंग्रोनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे दे दे जागोन दे।
औ थारैनो नोंथां ओ जोंनि साखाथियाव थानाय माख खासे जोंनि ओनसोलावहाय माखासे दावबायग्रा जायगाफोर दं मुंदांखा जायगाफोर दं बेफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों नोंथां जेरै जोंनि साखाथियावनो थानाय रायमना नेसनेल पार्क माहारियारि मि-मिथिंगा पार्क जेनेबा नोंथां आरो लोगोसे ओ बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो सानदों आंङो ओ बे जोंनि बे नेसनेल पार्कआव माखासे मुंदांखा आरो बेसेन गोसा ओ जिब जुनारफोर मोननो थाङो जेरै सनानि मोख्रानि गाब होननानै मिथियो मोख्रानि गाब
औ नोंथां।
औ बे ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो जेरै रायमना नेसनेल पार्कआव मुंदांखा होनना बुङोबा सनानि मोख्रानि गाबनि थाखाय मुंदांखा नोंथां आरो जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मुं
औ नोंथां।
थावदि बे जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआवहाय माखासे मोसा मुफुर आरो मैदेर बेफोरबायदिखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो औ आरो माखासे गोबां रोखोमनि सिखिरिफोर नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बे सिखिरिफोरा माने जेब्ला नों दावबायनो थांगोन नोंथां बे सिखिरिफोरखौ लामा बेफोराव गोबां बिरथिं बायनाय समायना रमायना गोमो गोथां गोजा गुफुर
नंगौ नोंथां।
खौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोबोद समायना गोसोखौ बो बोनो हायो आरो लोगोसे नोंथां बे जोंनि ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव बेरायनो फैयो नोंथां। बेरायनानै सोमोनांहोनो हायो बे सिखिरिया मानोना बेयाव गोबां जातनि सिखिरि फोर मोननाय जायो आरो लोगोसे साखाथियावनो जोंहा रायमना नेसनेल सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बारलांनानै सरलपारा होननाय जायगा दङ नोंथां बे एरिया जाहैबाय भारत आरो भुटान सिमा ओनसोलनि मोनसे पिकनिक स्पट लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा नोंथां बेयाव गोबां दावबायारिफ्रा फैनानै गावनि गोजोननायखौ बेयाव लाफैनो हायो। जोबोद
औ नोंथां।
समायना हाजो हाला भुटान रायजोनि हाजो हालाफोर नुनो मोनो लोगोसे भुटान रायजोजों बाय बोहैनाय समायना दै बेयाव फैनानै गावनि
औ नोंथां
मोजां जायगा दं आरो नोंथां बेयो जोबोद मोजां जोंनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि साखाथियावनो थानाय सक्र' सिला होननाइ चक्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंसुरि होननाय जायगा दं नोंथां बेबो दावबायारिफोरनि थाखाय जोबोद गोसो बोनो हानाय मोनसे जायगा नोंथां बेयावबो जोंनि बेसेन गोसा मोख्रा होनना बुङो जायखौ सनानि सनानि सना गाबनि मोखा गल्डेन लेंगुवर होनना बुङो नोंथां इंलिसाव बेखौहायबो बे वाइल्ड लाइफ सेेनस सेनसुरियावहाय मोननाय जायो आरो चक्रसिलला वाइल्ड लाइफ सेेनसु सरियाव आरो साखाथियावनो जोंहा दिरिबिल होननाय मोनसे पिकनिक स्पट दं नोंथां लावखार ओंखाम जाग्रा बेयावबो जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय गोजोननायखौ लाफैयो नोंथां लावखार ओंखाम जाफैयो गोबां रायजोनिफ्राय गोबां सेहेर ओ दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै गोजोननायखौ ला जाफैयो आरो नोंथां आरो लोगोसे आङो बिदिनो
औ नोंथां
नोंथां दा बावैसो सिगां आङो अरुणाचल हादराव थांदोंमोन नोंथां अरुणाचल रायजोआव बेरायनो थांदोंमोन बेयाव आं माखासे गोसो बोनो हाथाव हाथ व माखासे मिथिंगाखौ नुनो मोनदों जेरै हाजो हाला अरुणाचल रायजोआव आरो अरुणाचल रायजोनि माखासे सुबुंफोर जाय बयजोंबो ओ गोरोबलायना थानाय बिसोरनि गोसोफोरखौ आं नुनो मोनदों नोंथां बिथांमोनहा थाबैनो जोबोद दावबायारिफोरजोंहाय मोजाङै रायज्लायो गोसो बोनो हानाय बिसोरनि आखल आखुफोरा नोंथां बिसोरो जोबोद थारैनो मोजां आरो लोगोसे बिसोरनि
औ नोंथां
थां जेरै जोङो माबायाव थांनो हायो नोंथां जेरै सेला फास होननाय जायगा दं नोंथां सेलाफास होननाय जायगायाव नों बर जों बुंफबना थायो नोंथां बेयावबो आङो मोनसे गोजोननायखौ आंनि गोजोननायखौ बेयाव मोनबोदों आरो टावां होननाय जायगा दं नोंथां टावांआवबो गोबां रोखोमनि ओ बे टाउनाव माखासे नायनो गोनां माखासे बुद्ध मन्दिरफोर बेफोरखौ आङो नुनो मोनबोनाय जादों नोथां जोबोद नायनो हाथ नायथावथाव जायगा
औ नोंथां
आंनि माखासे बुंनांगौआ बेनोमोन नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ सेयार खालामनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां हागोन ओ नंगौ नोंथां गोबां जायगायाव आंबो बेरायबाय जेरै मख'जाथाव स्किम ओ अरुणाचल प्रदेश मेघालया लोगोसे ओ दिली आरो जोंनिनो आसाम हादरनिनो आसाम ओनसोलनि सिङाव थानाय गोबां जेनाखि सरलपारा दादगारि बैरिबखुन्दा आरो ओ बावखुंग्रि दिप्लाय देरबिल बेफोर आंगो बेरायबाय आरो नोंथां खाथि खालायावबो जोंनि ओनसोलाव जेरै आङो नोंथाङा दा बुंदों अरुणाचल प्रदेशनि खोथा नङा होमा नोंथां जेरै आंबो बेयावहाय थांखांबाय ओ बेयाव थांनानै नोंथाङा जेरैबायदि गोजोननाय मोनदों बा माबाफोर ओ मोनबोफादों जेरै बि मेमरिसफोर थिग बिदिनो आं मोनबोदों जेरै जोङो अरुणचल ओ अरुणाचल प्रदेशआव जों जुदि बेरायनो थाङोबा जेरै गोबां जोंनि जायगायाव नुनो मोनो बिफां लाइफां दंफांफोर लोगोसे जे जिब जुनार बा दाउसिन दाउला एम्फौ एनला बेफोरखौ जोङो नुनो मोन जाय खौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जाया नङा होमबा नोथां
नंगौ नों
औ बेयाव जों लुबैयो आरो बिथांमोननि अरुनाचल प्रदेशनि ओ जेनाखि थागिबि बिथांमोन ओ बिथांमोननि राव हारिमु गाननाय जोमनाय दामनाय ओ देनाय बा बिथांमोननि राय लायनाय बा बिथांमोननि माखासे दामग्रा आगजुफोर ओ मानो होनना बुङोब्ला मोनसे हारियावथ' ओ माबाया थाखायो हारिमुवा थाखायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ नंगौ
जेराव निजे मुवाव जोबोद गाजा गोमजा आरो समायना मायना आरो नोंथां दा बेफोरखौ आंओ मिथिनो मोनदों हारिमुनि सोमोन्दै लोगोसे आरो ओ बिथांमोननि जे अरुणाचल प्रदेश बियो मोनसे जोबोद ओ बे नंमारगौ जोबोद समायना जायगा जेरै जोङो सबसे गोजौसिनाव जुदि जों दावखोलाङोबा नुनो मोनो बैयावहाय बरफ खैनाय जों लोगो मोनहैयो जायखौ नुनानै जों गोसोआ जोबोद गोजोनो ओ ओ जोङो नुनो थावां होनाय मोनसे जायगा जेराव जोङो ओ बेखौहाय गोबां जोंनि भारत हखरनि जेनाखि ओ मोनसे बेबो भारतनि मोनसे माबा बेबो पार्ट गोलैयो दा बेफोर थांबाय आं जोबोद गोजौ गोजाय मोनो जेथिंबो थाला लोगोसे ओ बरफ गोलैनाय गु फुर बेफोरबायदिखौ जों बेफोरबायदि नुथायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां नङा होमबा
ओ दा बेजों लोगोसेनो जोंनि जेनाखि ओ आसामनि माखासे बेरायग्रा बा लावखार ओंखाम जाग्रा बे बेफोर जायगाफोर बेफोराव आं बेरायबाय जेरै नोंथां मखनाय बायदि ओ सरलपारा आरो बिनि खाथि खाला ओ रायमाना माहारियारि पार्क आरो लोगोसेनो ओ सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्क बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोननाय जायो बेफोराव जों गोबां नोंथाङा बुंनाय बायदि नुनो मोनै जेनाखि जों जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनै जिब जुनार आरो मोख्रा बा जायखौ जोङो इंराज जियाव गल्डेन लेंगुर होनना बुंनाय जायो आरो बेयाव जोङो जेरै आं
सरलपाराखौनो नोंथां सरलपाराया नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि भरत हादर आरो भुटान हादरनि सिना सोलाव थानाय मोन लावखार जाग्रा जायगा बेयाव जोङो सोरगिदिं जेरै जोंबो हाजो हाला फिफां लाइफांजों बुंफबनाय मोनसे जायगा लोगोसेनो बेवहाय मोनसे बोहैनाय दै दङ। जाय दैयाव जोङो गोलोम बोथोरनि समाव आं गावनि न मानसिफोरजों ओ बेयाव थांनो दुगै हैयो लोगोसे जों जोंनि गावनि गाव गावनि लोगो दोगोजों थांनानै जों बहा रंजाहैनायखौ बा दुगै हैनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। नङा होमबा दा आरो मोनसे खोथा बेखौबो जों रायखांनांगोन आ जोंनिया भारतनि सिङाव काजिरङा जे माहारियारि पार्क बेयावबो जोङो आङो जेराव जोङो बेयाव मोनसे ओ जेनाखि। जुनादनि मुं जों बेखौहाय ओ रायखांनांगोन जायखौ जोङो ओ थसे गवारि गारा होनना मिथि जायो। बेखौ जोंनि भारत हादरनि भारत हादरनि ओ गासिबो जायगायाव नुनो मोननाय जाया बेखौ जोङो एकमाथ्र जोङो माबा बेयावल नुनो मोननाय जायो ओ बे आसामनि जोंनि काजिरङा माहारियारि पार्क पार्कआवल' गोबां नुनो मोननाय जायो लोगोसेनो बे पार्कआव जोङो गोबां माबाफोर नुयो जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोर जेखौ जोङो हरमबिल बार्थ होननाय जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जों बेयाव नुनो मोननाय जायो। औ नोंथां दा जोंनाथ' बिदिब्ला नोंथां समाज जाबायाब दा बिदिब्ला नों नोंथाङा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ आंजों आंनो खोनथा हानाय
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां आंबो नोंथांनि ओनसोलनि बारगे मोनथिनानै जोबबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै। औ नोंथां दे।